खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथां नोंथांनिसिम जासिहरग्रो नाय थाबाय।
औ नोंथां।
नोंथाङा सम दं ना।
दङ नोंथां।
नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन नामा।
हागोन नोंथां।
औ सोलोंथाइनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
सावरायजागोन नोंथां।
नोंथाङा सोलोंथाइनि सायाव फोरमायनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां
औ
औ सोलोंथायाइयानो जाबाय मानसिनि जौगानायाव बेजों जाय सासे मानसिया गावखौ सासे सुबुं सम्फद बानायनो हायो खोनादोंना नोंथां औ सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो मानसियाथ' जिउआव दावबायनायनि अनगायैबो हादर दावगानायाव गोबां आयदा होयो नङा होमब्ला नोंथां
औ
सोलोंथाइनि गेजेरजों मानसिया बुहुमनि मिथिनो मिथियै बाथ्राफोरखौबो संदांनो हायो आरो सोलोंथाइ गैयाब्ला मानसिया जिउआव दावगानो हाया बिनि थाखायनो सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि मानो मानो बुङो गोजान लामा हान्थिनो थाखायबो जोङो सोलोंथाइखौ सोलोंथाइया जोंनि थाखाय गोनांथि मानो होनोब्ला जोङो गुबुन जायगायाव थाङोब्ला ट्रेननि टिकेट लानांगौ जायो बेखौबो जोङो जुदि रोङा बेयावबोथ' सोलोंथाइ नांगौ नङाब्ला सोलोंथाइ नङाबाथ' जों बेखौबो लानो रोंनाय नङा मायाव मा खालामनांगौ बेफोरखौ मिथिनाय नङा जों थांनांगौआव थांबाय थागोन माखिनियाव जोङो थाथ'नांगौ बेखौबो मिथिनाय नङा स्टेशन बाय स्टेसन बर् थाखायो नङा होमब्ला नोंथां बेखौबो नों जुदि फरायनानै नायखांनो रोंनाय रोङामोन
उ
जानाय नङाना बेनिखायनो जोंनि थाखाय सोलोंथाइया जोबोद गोनांथि जानबुं आव गुबुन मानसिखौल फन खालामनो थाखायबो जों
बेनि नामखौ सेभ खालामनो रोङाबा बा सिनायाबा माबोरै हरनांगौ बेखौ रोङाबा
बेयावबो जोङो गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव फन खालामनो हानाय नङा बिनि थाखायनो सोलोंथाइया गोनांथि आरो सोलोंथाइया जोङो डक्टरनाव थाङोब्लाबो बेनि नामखौ जोङो बुंनो रोंनांगोन मा बे बेमारनि थाखाय जोङो मुलिखौ लांनो फैदों बेनि नामखौबो बुंनो रोंनांबाय अब्लासो डक्टराबो जोंनो बे मुलिखौ हरनो हागोन
औ
जोङो जोङो बुंनाय मुलिखौ हरनो हागोन आरो गोजान गोजान लामा हान्थिनो थाखाय बिदिनो जोबोद गोनांथि जायो सोलोंथाइया आरो मानसि खौ मानसिजों माबायदि रायलायनांगौ गोदोरखौ माबायदि सनमान होनांगौ उन्दैखौ माबायदि बिदि अननांगौ बेफोरखौ जों सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो सोलोंनाय जायो उन्दै समनिफ्रायनो जों सोलोंथाइ लाबोनाय जायो जेरै फोरोंगिरिया सोलोंथाइ नङाबा सासे
स्टात्र'खौ सिखायनो हाया बेफोर सोलोंथाइ थाबासो सासे फोरोंगिरिया गावनि सात्र'खौ सिखायनो हागोन बिनि थाखायनो सोलोंथाइया गोनांथि आरो सासे डक्टर जानोबाबो सोलोंथाइ नांगौ। मानो होनोब्ला बेराम आजार नायनो थाखाय। डक्टरा जुदि सोलोंथाइ गैयाब्ला मा बिजिखौ मायाव थुनांगौ। बबे रोदायाव थुनांगौ मा मा जायागायाव थुनांगौ बेफोरखौ रोङाब बाथ' जानाय नङा। गासै मुलिनि नाम नामानो लिरनाय माने अबाव फुथुनांगौ बे लिरनाय थाखाय बिस इनजेक्सन बिजिआवनो थाखायो इनिफ्राय मुलै फोरनि नामखौबो जुदि डक्टरा नायनानै बेमारिनाव होनो हायाब्ला बे बेमारियाथ' मोजां जानाय नङा नङा होमब्ला नोंथां। बिनि थाखायनो सोलों थाइआथ' जोबोद गोनांथि जोंनि थाखाय।
नोंथाङा आरो माबाफोर फोरमायनो हागोन ना सोलोंथाइनि। सोलोंथाइनिखौ सोलोंथाइनि बाथ्राफोरखौ।
औ नोंथां। सोलोंथाइया जोंनि सुबुं माहारिनि सायाव गोनांथार जायो आरो नोंथां। जों सोलोंथाइखौ फरायसालिनिफ्रायनो बांसिन लानाय जायो। मानो होनोब्ला जोङो बेवहाय फोरोंगिरि थायो बेयावहाय फोरोंगिरियानो गिबियाव सोलोंथाइ लाग्रोबाय बेनि उनाव नावहायसो ओ फराय सासे फरायसुला एबा फरायसुलिफोरखौ फोरोंगिरि गिरिया फोरोङो ओ बेवहाय माबोरैहाय ओइ ओम। फोरखौ माबोरैहाय नामफोरखौ फरायनाय जायो बोरैहाय आय सोलोंनाय जायो बेफोरखौ फोरोंगिरियानो फोरोंनानै हरो जोंखौ ओ बिदिनो जोङो फोरोंगिरिया बिदिनो फोरोंना हरबाय जेब्ला जोङो बिदिनो ओ जोङो रोंनाय जालाङो बिदिनो फरायनो रायखांनो अबावबाहाय थाङोब्लाबो ओ जोङो अबाव ओंखारहैनांगौ अबेया याव हाबनांगौ अबेए अबे जायगायाव थाहैनांगौ। बे अबे जायगा बेखिनिया अबे जायगा मा मुं बेफोरखौ। जोङो साइन बरर्ड फोरावनो नायनानै मिथिनो हायो नोंथां। बिदिनो अबावबा दखानदार जानोब्लाबो बेवहायबो सोलोंथाइख सोंनांगौ। मानो होनोब बेवहायबो बिदिनो ओ बिदिनो थावानो जा अबाव बावबा मुलियानो जा बिदिनो क्रिमानो जा बायदिसिना बेफोरावबो गावबा गाव नि थाखायो बेफोरखौ रायखांनानै होनाय जायो बिदिनो सोरबाफोर बाहायनो फैयोब्ला बेफोर बिसोरो बिदिनो मुंखौ बुंनानै बियो बेखौ जुदि रायखांनानै हरनो हायाब्ला एसे गोब्राब जायो। जायो आरो दखानदार जानायावबो बिदिनो सोलोंथाइ थायोब्ला बिदिनो। ओ मोनसे मुलै एबा बिदिनो थावानो जा बिदिनो सुबुं माहारिया बाहायनाय मोनसे बुस्थुआनो जा बेफोराव देट थायो बेस एसेबां देटनिफ्राय बै देटसिम ओ बे बुस्थुखौ बाहायनो हायो होननानै बिदि लिरनाय थायो बे फोरखौबो जोङो नायनानै लानो गोनां जायो नङाब्लाथाय उनावहाय माबाफोर जानो हायो अबावबा बिदिनो बेमारफोरा बिदिनो जाबसिन नो बाहायो मुलिफोरनि बे बेलायाव बिदिनो थावानो जा क्रिमानो जा बेफोरावबो ओ बिदिनो बिगुरफोरनि बेमारफोर जानो हायो आरो बिदि देत थांनायफोरखौ बेफो खौ बाहायोब्लाथाय ओ बिदिनो सासे डक्थ'र जानोब्लाबो सोलोंथाइ नांग्रोगौ गिबियावनो बिदिनो फरायसालियाव नो लानाय जायो बे फोरखौबो बिदिनो मुंफोरखौ गाबज्रि बिबदिनो रायनो फराय नो हाग्रोनांगोन बिनि उनावहाय बिसोरखौ ओ बिदिनो बिजि थुनाय अबाव मा जादों बिदियाव मा जादों बेफोरखौ माबोरैहाय नायनांगौ बिसोर आरोबाव बिदिनो सोलोंथाइ लाग्रोनांगौ बिनि उनावहाय बिसोरो बिदिनो हस्पिटालफोराव ओ बिदिनो बेमार नायग्रा जा हायोब्ला बिदिनो बेमार नायनो फैनाय मानसिफोरखौ बिदिनो नायनो हायो आर दे बिदिनो बेमार नायनो थांग्रा मानसिफोराबो बिदिनो सोलोंथाइ गोनां जानांगौ औ बुंगोन डक्टरा बै डक्टर सासेनावसो नायगोन उमुक डा टरनियाव ओरैनानै बिदिनो बिसोरना रुम रुम बिदिनो नाम लिरनाय थाखायो नालाय गावबा गावनि मुंफोरा लिरनाय थाखाय बेफोर मुंखौ ओ गावबा गाव नायै नाय यैसो हाबनो गोनां जायो आरो बेफोरनि मुंखौ जुदि ओ नायनो रोङा ब्ला अमानिया एसे गोब्राब जायो आरो सुबुं माहारिया हाबनो रायज्लाय नो बिदिनो- बिदिनो रोंनांगौ आरो बिदिनो सासे डक्टरा बिदिनो मुङै गाबसज्रिनानै बुंगोन बिदिनो नोङो जुदि गाबज्रिनायखौ बुजि मोनाबा रोङाब्ला ओ बिदिनो गोब्राब जायो आरो बिदिनो ओ बे मुलिखौ बै उमुखौ उमुक दखाना मोनगोन बेयावबो सायेनबर्ट थागोन बेखौबो जुदि राय खांनानै नायखांनानै हाबहैनो रोङाब्ला ओ बिदिनो एसे गोब्राब जागोनानो बिदिनो हाबहैनो थाखाय बिदिनो बे मुलिखौ लाय थां होननानै बुंगोन बेयावबो गोब्राब जायो आरो नोंथां। ओ बेनिखायनो सोलोंथाइया जोंनि जिउआव जोबोर गोनांथार बेनिखायनो जोंनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ जा जायो आरो नोंथां बिदिनो दाब दाब जाय गायावनो थाङा मानो बिदिनो अफिसफोराव थाङा मानो बिनिखायनो जोंनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ जायो आरो नोंथां नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो सोलोंथाइनि सायाव फोरमायनो दं नामा फोरमायनो हागोन नोंथां
औ नोंथां नोंस थाङा दा बावैसो बुंलांनाय बायदि जेरै दकान होनो गोनांब्ला सासे मानसिया सोलोंथाइ गैयाब्ला दकान होनो हाना हाया। मानो बुङोब्ला बेन- बेनि हिसाबखौबो बे रोंनांगोन। बे हिसाबखौ रोङाब्ला सोरनो बेसे मा हरसनगोन सोरनो बेसे मा सोरनिफ्राय मोनफिनगोन बे फोरखौबो बिदि मिनथियाबा बोरै जानो। कान होनो थाखायबोथ' सोलोंथाइखौ नांखागोन बे गोनांथिथार आरो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो दखान गंसेखौ सालायलांनो हानाया जोबोद गोब्राब जाग गोन बेनि सोलोंथाइया
जिखुनु खामानियानो जाया मानो जोंनो सोलोंथायाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि।
ओं
औ जेने ओ बे मा गुबुन मानसि या नोंनि दकानाव हाबफैगोन ओरै उमुक बुस्थुखौ आंनो हर नों जुदि बेखौ दकान होन नानै नों हरनो हाया ब्ला बोरै जानो इखौथ' हरनो हानांगोन बे बिनाय मथे आरो नोङो मोजाङै नायै नायै लाखिनांगौ बे अबेयो मोजां अबेयो गाज्रि बेफोरखौ बासिनानै लाखिनो रोंनांगोन। आरो मानसिनो मानसिया लांनो फैनाय मथे नोङो मोजां हरना मोजाङै मोजां हरनांगोन बेफोरखौबोथ' लिरनाय गैया लिरनायखौ सिनायाबा सोलोंथाइ गैयाबा बेफोरजों दखान सालायनायाबो जोबोद गोब्राब जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
औ बेनि थाखायनो सोलोंथाइया जोबोद गोनांथि जोंनि थाखाय। आबाद मावनो थाखायबोथ' सोलोंथाइनि गोनांथियानो जायो मानो होनोब्ला हासार फोर होनांगौ जायोबा हासारनि नामफोराबोथ' गुबुन गुबुन हासार थायो बेलेग बेलेग माने नामफोराबो बेलेक बेलेग थायो बेफोर बेखौबो रोंजोबनो गोनां जायो आरो मैगं गायनोबाबो मैगंफोरावबो
बेफोरदिनो हासार होनो मुलि होनो एम्फौ जायो बेफोरबायदिनो होनांगौ जायो ।बे बेफोरनि नामफोरखौबो फानग्रायाबो मिथिनांगोन आरो बायग्रायाबो मिथिनांगोन नङा होमबा नों थां बेनि थाखायनो सोलोंथाइथ' जोंनि थाखाय गोनांथियानो।
औ।
नोंथां समाबोथ' जाबायानो जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै
औ नोंथां ।